औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां आंनिखौ नोंथाङा रोखायै खोनदोंना खोनायाखै?
औ खोनादों नोंथां।
अ दा अब्ला जोङो हान्था मेला फोनांजाब राहानि जे बागै एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
औ औ जायो नोंथां जायो।
नोंथां माने जोंनि रायजलायनाया एसे दिले जादों। समाव माने जोंनि बुंनाया माने एस एसे टु थ्रि सेकेन्डसफोरनि उनावसो सहैदों खोमा।
औ औ आंनाथ' मोजां खोनादोंना नोंथां।
औ क्लियार खोनादों नोंथां आंनिखौबो खोनादोंमोना नोंथाङा?
औ औ खोनादों मोजां जाबाय नोंथां खोनादों।
दे अब्ला नोंथां ओ आंनि एसे बुंग्रोना होनसै नोंथां हान्था मेलानि बागै।
औ औ बुंनो हागोन नोंथां।
अ दा जोंना हान्था मेला फोनांजाब राहा होननानै बुङोब्ला जोंनि सानफ्रोमबोनि थांलाय फैलाय खालामनाय लामाफोरखौनो बुंजायो जेरै जोंनि ओ लामा होननानैबो बुङोब्ला जोंनिया जोंनि हानि लामा थाहैबाय दैनि लामा आरो लोगोसे ओ अख्रांनि लामा जाय उरां जाहाज बिरो दा जोंनिया हान्थामेला जौगानायनि गेजेरजों जोंनि जायगायाव गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो। हान्था मेलाया जुदि जौगायोब्ला जोंनि जायगायाव गोबां जौगायो। जोंनि जायगाया दा जोङो बुंनो थाङोब्ला हान्था मेला जौगानायनि गेजेरजों गोबां फसंथानफोर गायसंजायो फरायसालिफोर गायसनजायो फराय सालिमाफोर गायसनजायो बेबायदिनो जोंनिया गोबां ओ फसंथानफोर गायसं संजायो आरो हान्था मेला जौगायोब्लासो नङाब्ला जेरै जोङो गामि गफा एब बा गामि सिंफोराव जेरै हान्था मेला मोजां नङाब्ला बैफोर सि सिङावथ' जोंनिया मोजां मोजां फसंथानफोर गायसं जायो नङा होमबा नोंथां जेरै बेफोराव दारिमिनफोरबो गायसननो हानाय नङा जेरै जों बाय जेरै जोङो बै गामि गफा सिङाव जो दि जोङो हान्था मेला मोजां नङैयाव जुदि जों दारिमिन गायसंना होयोब्ला अब्ला जोंनिया जोंनो दारिमिनाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ लांनायावनो गोबां खस्थ' जागोन नङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय आरो दारिमिननिफ्राय दिहुनजानाय मुवा बेसाद सादफोरखौबो जोङो जुदि गुबुनाव लांनायावबो जोंना एसे ओ गोब्राब जागोन बेनिखायनो जोंङो माने लामा सामा मोजां जानाय खाथि खालाफोराव जोंङो माने बांसिनै दारिमिनफोर जौगा नाय बायदिसिना, ओ मा होनो ओ दखान गलाफोरखौबो जों बांसिन नुनो मोनो। लोगोसे जोङो मोजां मोजां फरायसालिमा फरायसालि बेफोरखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे जोङो बायदिसिना फसंथानफोरखौ जोङो बेफोरबायदि हान था मेला जौगानाय जायगाफोराव जों नुनो मोनो आरो दा जों बुंनो थाङोब्ला हान्था मेलाया थ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो। दा हान्था मेला मोजांब्लासो जों, सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखायबो मोजां जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरनि ओ सानफ्रोमबोनि थांलाय फैलायावथ' थाखाबाय थांलाय फैलायाथ' थाखाबाय, दा जोंनिया जों थांलाय फैलायाव जोंना गोरलै जाबाय समफोरा एसे खम नांगौ जाबाय बेनि अनगायैबो जोंनिया, जोंनि थांनाय फै थांलाय फैलायखौ गारनानै जोंनिया माने ओ गोबां बेबायदि मुवा बेसादफोर दं जायखौ जों सानस्लाबनो हाया मिथिस्लाबनो हाया। जाय जाय बे साबेदफोरा जोंखौ सिं सिं माने ओ जों सोलिगासिनो आरो सिं सिं माने जेरै जोङो जुदि जोङो मोनसे बिदि न्थि हिसाबै लायोब्ला जेरै जोङो दाबसे जायगायाव दावहा जागासिनो बेयाव जुदि दावहा जानानै मोनसे जुदि लामाया ओ होेथेनानै दोङो। हान्था मेेलाया होथेनानै दोङो आरो बेजों जोंनो थाव लाबोनो हायाखै बै लामा हानथिनायनि थाखाय दा बै थाव लाबोनो हायैनि जाउनाव जोंनि दा जै जोङो दा ओ थाव बेसेना बारा जाबाय दा जोङो। फै रांखौ एसे बा बारा बारायना बारा माने गारनांगौ जाबाय आरो जुदि थावाथ' गैथाराबा जोङो गारिखौनो सालायनो मोनला जाबाय। दा बेबायदि गोबां जेंना फैयो दा जोङो जेरै गेसखौनो जोङो मोना, मोना जाबाय दा जों नांगौ रोखोमनि नांगौबानो जों गेस मोना जाबाय बेबायदि, गोबां जेंनाफोरा नुजाथियो आरो दा जों बेखौ, हान्था मेलाखौ जोङो ओरैनो नुनायाव माने सहस सादारन बायदि नुयो नाथाय, दा बैफोरखौ नायोब्ला माने बेफोरो जोबोद गोनांथार मोनसे बाहागो आरो जोंनि थाखाय, दा जों सरासनस्रा सुबुंनियावनो माने बैफोर जेंना, फोरा गोग्लैयो जुदि ओ हान्था मेलाया मोजां नङाब्ला हान्था मेलाया मोजांब्ला आरो जोंनि सरासनस्रा ओ खामानियाव गोबां सुबिदा जायो। दा जेरै जों बहाबो थांलाय फैलायायावनो जोङो लामाया जुदि मोजांब्ला जों थाबैनो थांनानै। फैनो हायो जुदि मोजां नङाब्लाथ' औ गोबां सम लागोन नङा होमबा जोंनि। समा ओरैनो थांगारजोबगोन, दा ओ आरो हान्था मेला मोजांब्लासो जोंनिया गारि मथरफोराबो मोजाङै खारबाय थागोन। जुदि मोजां नङाब्लाथ' गिदिर गिदिर गारि, फोरा बासफोरा जोंनिया खारनो, ओ सुबिदा जानाय नङा आरो जोंनि थांलाय फैलायबो खस्थ खस्थ' जागोन दा नोंथाङा बे आयदानि सायाव मा बुंनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो हान्था मेलानि बागै फंनैसो फोरमायनि नोंथांनोबो, नोंथाङा जा बुंलांदों बेनि बागै आं एसे फोरमायबावनि नोंथां, जोंना हान्था औ जोंना हान्थ हान्था मेला होनोब्ला नोंथांजों हान्था मेलाया जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां
औ औ
मानो होनोब्ला जोंहा लामा मोजां थायोब्ला जोङो खाथि खालानि ओनसोलफ्राव गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि मावनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नोंथां
औ नंगौ जेरै जेनेब्ला जोङो बाजारफ्राव थांनो
जे समाखौ नांगौ गोबाव सम लामा गाज्रि नङाब्लाथ' गोबाव सम नांगौ ना नङा होनबा आरो नोंथां जोंहा लामा मोजांब्ला जोङो खम समावनो जोङो बाजार मारक पारकेटफ्रावबो थांनो हायो बाजारफ्रावबो आरो
माबेबा समाव इमारजेन्सि जायोब्ला जेनेबा सोरबाा लोमजाबा साजाब्ला डाक्टर खानासिम थांनायाव लामा गाज्रिब्लाथ' गोबाब गोब्रां खस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय जोंना बिनि थाखाय जोंहा लामा मोजां मोजां जायोब्ला नोंथां हरखारारनो सुबिदा जायोब्ला लामा मोजांब्ला जोंहा दसे सम लानानै गारि लानानै जोङो थांब्रब फैब्रबफायो नङा होमबा नोंथां हान्था मेलाया जोंना मोजां जायोब्लानि बिनि खाबुखौ जोङो मोननो हान्था मेला थाबाय थानाय जायगा ओनसोल खाथिफ्राव जोङो दखानारि मुवा बेसाद फाननानै बो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओमफ्राय नोंथां जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबो हान्था मेला लामा आरो लामा मोजांनि थाखाय गोनांथि जायो नंङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा लामा मोजां जायोब्ला जोंहा गुबुन जाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो इजि जायो गोरलै खाबु मोनो जोंङो जोंङो आरोबाव जोंहा नोंथाङा जा बुंलांदों दोरोंङारि आरि बायदि बायदि रोखोमनि खाबु मोनो जोङो जेरै दखान कुट स्कुल आरो
औ नोंथां औ औ
हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां आरोबाव जोंहा आरोबाव जोंहा लामा लामाबा लामाफ लामा आरिफ्रा मोजां जायोब्ला जोंहा गोबां रो रोखोमनि खाबुबो मोनो नोंथाङा बुंदों दारिमिनारि जोंहा गोबां रोख लामानि थाखाय फार्मासिफोर दखानबो खुलिनो हायो। जिउ खुंनानै थानो थाखाय राहा नङा होमबा नोंथां आरो गोबां फिसा-फिसौ दखान खुलिनानै जोङो जानो हायो नङा होमा नोंथां जेरै जोङो बर' बरा सिंग्रा सावनानैबो फाननानै गोबां रांखाउरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंना हान्था मेलाया मोजां जायो ब्ला
औ
बेफोरबायदि खाबुखौबो जोङो मोननो हायो आरो जों गोथां मैगं-थाइगं आबादफोरखौ मावनानै बो जोंङो लामा ओनसोलफ्राव लामा हान्थिग्राफोरनो नि ओनसोलाव लामा जिंफ्राव जोङो फाननानै रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ जुदि लामा गैयामोनबाथ' जोंङो जेरावबो थांनानै बाहायनो हानाय नंङामोन नंङा नो थां
ओ औ औ नंगौ नोंथां।
औ
आरोबाव आरोबाव गोबां गोबां रोखोमनि खाबु मोनो जोंङो जेरै
सोरबा लोमजाबा साजाब्ला जोंङो डाक्टार खानासिम लांनो गोरलै खाबु मोनो, आरो उन्दैफोर फोरखौ गोजान स्कुलफ्राव फरायसालिफ्राव थिसननो थाखाय थिसनब्ला थिसन हैयोब्लाबो जोंङो बेफोरखौ लांलाय लाबोनो खाबुखौ आरामै गोरलैयै लाबोनो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ
हरै फरायनायफ्रावबो बिराद लामाफ्रा गोहोम खोख्लैयो मानो होनोब्ला जोंहा फरायसालिसिम थांनायाव लामाया गाज्रियोब्ला जोंङो गोबां सम नांगौ नंङा होमबा नोंथां? जाउनाव जोंङो माखासे लानो गोनां क्लासफोरखौ जोंङो मोनहैस्लाबला नंङा होमबा नोंथां?
लामा गाज्रि जायोब्ला अब्ला हान्थि-मेला हान्था-मेला लामाया जेब्ला मोजां जायो अब्ला जोंङो थि समावनो जोंङो मोनहैनोबो हायो आरो ‌ थांलाय फैलाय खालामनायावबो जोंङो जोहा जेबो गोहोम गाज्रि खोख्लैया मानो होनोब्ला जोंहा - लामा मोजां जाबा थाबैनो सफैयो थाबैनो थांनोबो हायो नंङा होमबा नोंथां? बिनि थाखाय जोंहा गोरलै खाबु मोनो। हान्था-मेला मोजां जायोब्ला आरोबाव
हान्था मेल हान्था मेलानि थाखाय जोंहा बिराद खाबु मोनो नंङा होमबा नोंथां? हान्था मेलाया माबोरै गा गाज्रि जायो बिनि बारैबो आंङो फंनैसो बुंनो साननि नोंथां जोंना गामि ओ गामि ओनसोलफ्राव गामि ओनसोलफ्राव गोबां खम रोखोमनि सिम बाला अन्थाइ होनानै लामाफोरखौ बानायनाय जाया नंङा होमबा नोंथां?
औ
औ जाउनाव जोंनि लामा हान्था मेलाया गा-गोर गिदिर गिदिर गारि खारोब्ला थाब गाज्रि जानो हमनायखौ जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथा?
औ औ
औ बिदिनो जोंना गा-गामि ओनसोलफोराव गारि गुराफोरथ' खम खारोना नोंथां बेबायदिनो लामाफोर बानायनाय समाव गुबुन गामि खाथियाव लामाफोर बानायनाय समाव जोंङो हान्था जोंनि लामा ओनसोलजों खाथिनि हान्था मेला लामाजों जों जोंनि बे गारिखौ बा खारनानै खारनानै थांसैना नोंथां जाउनाव जोंनि खम बिबांजों खम बिबांजों बहा बानायनाय बाला अन्थाइ होननानै बानायनाय लामाफ्रा गाज्रि जानो हमो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हेल नोंथां औ जाउ-जाउनाव जोंना जोंनि हान्थामेला लामा माया लासै लासैनो गाज्रि जालांनो हमो नंङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
थारैनो
औ हेल' नोंथां।
औ नोंथां दा जोंना समाबो जाबाय दा जों दोनथ' जासिगोन खोमा नोंथां। दे गोजोन्थों नोंथां।
हेल'नोंथां खोनादों ना?
औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।
ओं नोंथां गोजोन मोनाबिलि।